हेलौ
हेल' औ आदा
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हमलायनाय जासिबाय फंबाय
औ औ आदा
अ नोंथांनाव आं मोननैसो सोंलु सोंनो सानदों जेरै आबाद मावनायनि सायाव आरो
औ औ
ओ गोदो जों माबायदि आबाद मावोमोन ओं आ दा माबायदि सोलिनो हमदों बेनि सायाव आं नोंथांनाव एसे मिथिनो लुबैयो आरो
औ औ माने औ औ हागोन
फोरमायनो हागोन नामा? बेनि बागै
हा
अबा न बे आयदानि बेलायाव बुंदों जे गोदोनि आबाद मावनाय खान्थि आरो दानि आबाद मावनाय खान्थि बेयाव मा मा सो सोलायनोहमखो औ आरो गोदो माबायदि आबाद मावोमोन? थामाम मा मा बाद मावो? बेबायदि ओ दा बे बेलायाव आं बुंनो थाङो जे गोदोनिखौ आं बुंग्रोनो सानगोन आरो
औ
जोंहा प्रग्राम गोदोनि समाव जोंहा साख्रि बाख्रि फालांगि बेयो जोबोद खममोन आरो बांसिनानो मा गावनि जिउखौनो थाखाय गावनि न'खरखौसो सालायनो थाखाय मा खालामोमोन आबाद मावनानैनो ओ गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनानो जिउ खुङोमोन आरो औ ओ बेयाव गिबिसिन आरो गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा माइ आबादमोन। माइ आबादखौनो जोङो थोजासे बांसिनानो मावनाय जायोमोनआरो आरो बिनि अनगायै जोंहा न'आव जानो थाखाय माखासे मैगं-थाइगंबो जोङो आबाद मावोमोन। औ आंहा थां थावनि थाखाय जोंहा बेबायदिनो बेसरनि आबाद मावोमोन नाथाय बेयाव मख' खनो गोनां बिसोरदि गोदो बांसिन खिनोनो जोङो थाव-थाव बाहायनायखौ जोङो एसे खम नुयोमोन आरो गोदोनि समाव जोंहा मा खारै-खारै ओंख्रिखौ बांसिन जायोमोन बेखायनो जोंहा थावनि एसेबां गाज्रि गैयामोन अब्ला बे बेलायाव आबादाव जोंहा माइखौ गिबि ओ गुबै हिसाबै मावनाय जायोमोन आरो माखासे जोंहा मैगं थाइगं ओ बायदि फसलनि आबाद मावनाय जायोमोन आरो दा माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि समाव जोंहा बेबायदि मुगानि ट्रेक्टर बायदिसिना मेसिन बेबायदि गैयामोन नालाय जोंहा मा मोसौ मैसो बेजोंनो जों मा खालामोमोन ओ
जारसि गाय-गाय जारसि गाय फालन खालामनानै गाइखेर बहनानै लासिगोन ओ औ
आ मोसौजों हालेवनाय मैसोजों हालेवनाय बा नांगोल मै बेबायदिजों
आबाद आबादाव ओरै उम मोनसे उम माइ-गाय माइ गायनोसो ओरैनो गाय
जोङो नुनो मोनबाय मा जोंहा ट्रेक्टर बायदिसिना मेसिन हालेवनो थाखायबो ट्रेक्टर नांगौ। माइ गाइनो थाखाय ट्रिकटर माइ हानो थाखायबो बायदिसिना मेसिन ओंखारबाय गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि आरो गोदोनि समाव आबाद मावनायाव जोंहा दै नांगौ जायोमोनब्ला आबाद फो फोथाराव जों मा खालामोमोन ओ बै जा लङा बायदिसिना खालामनानै जोङो दैमा दंग' बायदिसिना दैखौ लाबो लाबोबो लाबानै जोङो बे दुब्लिफोराव जों होयोमोन। जोङो नुला बेनि सोलायै जों नुनो मोनबाय मा बायदिसिना हन्दा बायदिसिना दै सारग्रा मेसिनजों मा जायो जोंहा दुब्लि फोथाराव मा ओ दै नांगौ जायोब्ला बे मेसिन फोरजोंनो जोङो दैखौ बोनानै राननानै होयो। अब्ला बेफोरबो जोंहा जोबोद
औ।
औ आरो लोगोसेनो जोंहा जेब्ला माइया मोननानै हानो जागोन गोदोनि समाव जोङो मा नुयोमोन ओ जोङो खासि होननानै बुङो बे हानो थाखाय जोङो खासिजोंसो मा खालामोमोन खासिजों हायोमोन आरो जों मानसिफोरा गावनो। खासिजों हानानैहाय बेबायदिनो दुल खालामबाय फस्टल बेफोरखौ मा खालामो ओ थुफुर खालामनानै जोङो दोनोमोन आरो जोङो नांगौ समाव जोङो बेफोरखौ सौनानैहाय जों जायोमोन आरो। नाथाय दानि जुगावथ' जों नुनो मोनबाय माइ हानो थाखाय एबा माखासे फसल आबादफोरखौ हानो थाखायबो मा खालामो ओ जोङो मेचिन बायदि आरिजोंसो जोङो हायो आरो। मेचनजोंनो थुबुर खालामो आरो मेचिनावनो जोङो सौनानैहाय जोङो लानानै फैयो आरोखि। आदाया बिनि बागै बे आबादनि जा सोलायनाय गोदोनि आरो दानि दा माबायदि मावोमोन बेयाव आंना माबाफोर थांलां थालांफ्लांनोबो हायो बेनिखायनो नोंथाङाबो मा मा मोनथिबावो बेनि बागै आरो मा सोलायनाय नुबोखो सुंद'यै फोरमायजागोन ना आदा।
नोंथांनिफ्राय आं फंबायनिफ्राय ओ आबादनि थायाव मो मिथियैखौ मोनथिबाय। दा बेनि बेलायाव आं फंनैसो बुंगोन नोंथांनि सोंलु सोंनायखौ आं फिननायखौ होनो सानो ओ गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायाव गोबां फारागथि थङ दङ। जेरै जोङो। गोदो दिनैनि जुगाव जाबायदि बे हासार सारनानै ओ बे हासार नङा होमबा रासायनिक माने बेबायदि नङाबा नङा जेनेबा गोदो जोङो बे मोसौनि खिजोंनो आबादाव माने मोसौ। आबादाव जोङो आबाद थिलियाव होयोब्ला दै आबादा जोबोद सोमखाङोमोन मोजां जाबोयोमोन। बे बायदि। खिन्थु दिनैनि दिनावबो जों नुनो मोनो मा माने हासार सारनाय जेरै इउरिया पटास बेबायदि हासारखौ सारनानै माइ आबाद मावो। बेयाव माने गोबां सोलायनाय नुबोयो आरो गोदोनि दिनाव बेबायदि आबाद आबादाव बेबायदि। हासार सारनायखौ जों नुनो मोनामोन। जों गावनो। बानायोमोन गोदोनि दिनाव हासारखौ गोबोरखि जेने मोसौनि खिखौ। मोनसे जायगायाव थुबुर खालामनानै। दोनो मोननो। थुबुर खालामन खालामनानै बै मोसौनि खिख थुबुर खालामनाय हासारखौ माने बे आबादनि थिलियाव होयोमोन। अब्ला बे आबादा बेयो मोजां जायोमोन। माने। ओ जोबोद मोजां जाबोयोमोन बेबायदि। लोगोसे गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि बेलायाव। थाङोबाथ जोबोद माने। गोबां फाराग दङ होननानै बुंनो हायो। गोदो गोदो जोङो बेबायदि ओ माने हाजिरा खामलाबा माने बेबायदि लालायामोन आरो माना जोङो ज ज आबाद मावोमोन ओ बयनावबो जोङो थांलायोमोन। साखाथि न खाथिनिफोरा जोबोद। दि ओ। आबाद मावनो लिङोब्ला जोङो बेव ओ जेनेबा बेवहाय माने माइ गायनो खोथिया फुनो बेबाय बिदि लिंलायोब्ला जोङो बयबो थांलायोमोन आरो। बेबायदि आबाद मावोमोन गोदोनि दिन नाथाय दिनैनि दिनाव ओरैबायदि सोलायनाय मोनसे नुहुरो आबाद मावनायनि सायाव नङा होमबा? ओ बेबायदि ओ माने गोदोनि बायदि आबादफोरखौ ज ज मावला आरो दिनैनि दिनाव माने ओ बे दा मेचिन फैबाय नङा होमबा? बे ट्रेक्टर बे ट्रेक्टर बेफोरजों मोसौजों हालेवनायाव गैला बे ट्रेक्टरजों हालेवो ओ ट्रेक्टरजों हालौनानै सानसेयावनो गायनो हायो ओ दिनैनो हालौबाय दिनैनो गायनो हायो बेबायदि मोनसे गायनो हायो माने बेबायदि मोनसे सोलायनायखौ नुबोनो मोनबाय आरो माने गोबां सोलायबोबाय माने बेबायदि ओ जोंथ' दा दोनैनि दिनाव आबाद मावनायावथ' जोङो ओ मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला।
उम उम औ।
खम जाबोनो हमबाय।
औ आदा।
दा बेबायदि उम नोंथाङा माबाफोर ओ मोनथिबावगौ नामा बेनि सायाव बा दानि आरो गोदोनि आबाद मावनायनि सायाव नोंथाङा माबा फोर ओ मोन थिबावगौ नामा?
ओ नोंथाङा जा बुंलांबाय अ' गोबां मिथिनो गोनां एबा मा होनना बुंगोन बेखौ थार खोथाखौनो बुंलांबाय
औ
बेयाव आदाया बुंदों जे जोंहा मोसौ खि एबा गोबोरनि जा हासार
औ
खौ गोदोनि समाव बांसिनानो बाहायोमोन। जोंनाव बेबायदि राज सायनिक हासार ओ जोङो नुनो मोननो थाङामोन गोदोनि समाव ओ नैबे जुगाव मा जाखो जोंहा बायदिसिना रासायनिक हासार बाहायनानैसो जोङो फसल आबाद बायदिखौ ओ मावो जेराव जोंहा जोंनि देहा जोंनि ओ मोदोम बेवहाय जोंहा माखासे गोहोमबो खोख्लैयो बेफोर हासार बाहायनाया। मानो होनना बुङोबा बे आरो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि। जोङो फसल लाखौसो जोङो सोमखोर सोमखोर ओ नुयो नाथाय बेनि सिङाव जे बेसेबां जोंखौ मा होनना बुंगोन ओ मा होना बुंगोन गोहोम खोख्लैयो एबा जोंनि देहाखौ जे बेसां गाज्रि खालामो बेखौ जोङो सानफ्लाङा। नाथाय गोदोनि समाव मा जायोमोन जोंहा मिथिंगायारि हासार जायखौ थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोसौनि खिजों बानायनाय हासार एबा। गोबोरनि हासार। आरो बायदि। बिना बिलाइारिखौ जोङो मा होनां बुंगोन। फेसेवनानै बानायोमोन आरो। बे मिथिंगायारि हासारखौ बाहायनायाव जोंहा। फसलाबो मोजां जायोमोन। आरो मोनोमोन जोङो सोमखोर सोमखोरबो जायो आरो जोंनि मा देहाखौबो जेबो बेबायदि गोहोम खोख्लैया एबा गाज्रि ओ माबा खालामामोन। अ जोंखौ जोबोद। गोग्गोयै जोंहा देहाया गोख्रोङै थायोमोन आरो बेफोरखौ जानानै। बे मिथिंगायारि जा हासार बाहायनानै। जा मावनाय आबाद फसल। मैगं थाइगं बिसोरो।
औ।
बेखिनि सोलायनायखौनो जों नुनो मोन्दों माखासे मानि सोलायनाय जोंहा थाबाय।
औ औ।
दै रोगानायनि बेलायावनो जा हासार बाहायनायनि बेलायावनो जा आबाद मावनायनि जा खान्थि बायदिसिना जा ट्रेक्टर बाहायनाय आरो गोदोनि जा मोसौजों हालेवनाय बेफोरावबो जोंहा गोबां सोलायनाय नुबाय।
औ औ।
बेबायदि माखासे सोलायनायखौ नुबाय।
औ औ। दा आङो गोबां नोंथां फंबायनिफ्रायबो मिथिबाय। मिथियै बाथ्राखौ आं मिथिबाय दा बेबायदिनो। उन समफोराव जों सुबिदा मोनोबा फिन खेबसेबाव‌। ओ बेबायदिनो राय्लाय। बिदिखौ आसा खालामो। आं मोन। दा फंबनिफ्राय मिथिगौ। बेखौ आं आसा खालामनानै आंनि जा आबादनि सायाव रायज्लायनो। बे राय्लायनायखौ। एसेबांनो दोनथ बाय। नोंथांनि फंबायाइनि जिउआ। अरायस लावथों। गोजोननाय थाबाय।
अरायसम जिउ लावथों आरो जोबनायाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै आदाजों जा सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय बेखौ आङो फोरमायनानै एसेयावनो दोनथ बाय आरो।